खोनादों औ आंना खबरा मोजां दा दासान्दि नंगौ औ जों दिनै सावरायनाय औ जों सावरायनायनि ओ आबादनि बिथिङाव जों सावरायसै नामा?
दे एसे सावरायलायनोसै आरोना नोंथां? दा नोंथाङा एसे जागायदो आरोना आबादनि बागै आंनो एसे फोरमायना जे माबायदि बर'फोरा आबाद मावनानै माबायदि ओ गोहोम खोख्लैयो बिनि बागै एसे सावरायना होदो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां। अ जाहैबाय जोंनि बयनिख्रुयबो गोनां आ मोनसे ओ रांखान्थि बा रांखावरि खामायनो हानाय बा गावनि उदिखौ सुफुंलांनो हानाय जों सानफ्रोमबोनि जिउ खौ जों खुंलांनो हानायानो जाबाय ओ आबाद आबाद मावाब्लानो जों गावनि जिउखौ जों खुंलांनो हाया बा आबाद मावाब्लाबो आलादा मानसिफ्रा मावनाय आबादखौबोथ जों जानांगोन बिफांखौ बेफोरखौ जों गावा माव फोरखौ इखौ जों बायनानै बाबो जानांगोन। नंगौ औ जों आबाद मावो ओनबोला जोंनि सरासनस्रा बर' हारिनि ओ गुजिगु जौखोन्दो जोंहा गोरोन्थि जानाय नङा खोमा। गुजिगु जौखोदो मानसिफ्रानो बा सुबुंफ्रानो जोंनि बर' हारिनि रिया आबाद मावनानैनो गावनि जिउखौ खुंलांगासिनो नंगौ आरो
बर'फोरनि माने आबादा माने बर' हाथ बिनि गाहाय जिउ राहा आरो थांनानै थानो मानो खरं जानाय गाहाय खामानि आरोना नोंथां माने आबादा माने बर'फोरनि गेजेराव माने आबाद खालामनायनि थाखाय माने ओ गावसोरनि हारिमु एबा खान्थिफोर दं आरो माने जों आबाद मावनायनि सायाव।
दायो जोंहा खान्थि होनबा बा आबाद मावनाय मेल्ला दं गोबांथार दङ।
गोबां दङ।
औ आरो बेबायदिनो जों सान दायो बा आथिखालाव दानि बोथोराबो जोंहा आबाद मावनायनि बोथोर बा जोंहा बोसोरावहा दास बाइदि बाइदि रोखोम रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो दा दा आथिखालनि बा बे साननैसोआवहा जों बे दाननि आबाद मावनायनि जाय आ माव ओं बि जाबाय माया आबाद आरो जोंनि बयनिख्रुइबो गोनांथार आबादानो जाबाय माइ आबाद जिहेतु जों माइ माइरं बा ओंखाम संनानै बांसिन जायो जोंनि आस सामनि मानसिफ्रा औ बेखायनो जोंनि बयनिख्रुइबो गोनांथार आबादानो जाबाय माइ आबाद दा आं बिदिन थि बायदियै जोंनि ओनसोलावहा मा मा माइ आबाद मावनाय जायो आं बि खौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै जेरै जोंनि ओनसोलाव ओ गुबैयै मोननैसो माइ जेरै आइजं रन्जित माइ औ ब माइ माइसालि आसु माइ आरो बेबायदिनो गोदान गोदान जोंनि आसाम सोरखार बा भारतनि सोरखारा गनायथि होनाय आबादारि बिफान जिहेथु एग्रिकालसार दिपार्टमेन्ट आबाद आबाद बे आबाद बिफाना नाम मोननैसो माइ जोलै होनाय बाहादुर माइ जेरै बेफोरबायदिखौ जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो
माने नोंथां माने आबाद मावनायनि माखासे रोखोमफोर थायो आरो नोंथां, जेरै माइसालिनि आबाद, जेरै माइसालि आबादखौ माबायदियाव मावनाय मोजां जायो, माबायदि समाव मावनो मोजां जायो होनना बुंब्ला दा नोंथां ओ ओ हायेन एबा समान हायाव माने दै दोनथुमनानै माने मावनाय माने गाहाय आबाद आरोना माइसालि माइआ नोंथां। ओमफ्राय मोनसे दोङो आसु आबाद दोङो मोनसे बे माने आसुमाइ माने आ बाद मावनाय माने सानदुं गोसा बोथोराव माने अ नायनि सिगां माने मावनाय माने माइ आबादखौनो जोङो माने आसु माने माइ आबाद मावनाय होनना बुङो आरो ना नोंथां
नंगौ
बाव माइ होननाय दङ आरोना नोंथां थां माने गोथौ दै थानाय जायगा एबा बिलोफोराव मावनाय माइ आरोना ओमफ्राय मोनसे फार्म माबा दोननो औ औ औ बाव माइ दङो मोनसे ओमफ्राय मोनसे फार्म माबा दोङो आरो ना माने नोगोर एबा नखराव माने मोनोगोर एबा नखर नखर बायदि माने ओ मेसें मेसेंफोराव मावनाय जेरै फान्थाव थालिर नै जायखि जाया माने मे से
नंगौ आं एसे माइ आबाद मावनायनि खान्थि थिफोरखौ आं एसे फोरमायनोसै जेरै नोंथाङा फोरमायबाय बावमाइ होनना बुङो आं बे बाव माइ गायनाय बा बेनि खान्थिफोरखौ आं थांनो एसे फोरमायनो सानदों जेरै बाव मावखौ जों ओ जोंनि दुब्लि फोथारावहा जाय फोथारा गाहाय जाना थायो एसे औ गाहाय बेवहाय दैया बांसिन जाना थायो गोथौ बौ जायो दैया बेहाय नोंथाङा आलदा रोखोमनि माइ फोरखौ गायनो हानाय जाया मानोना दैया बेहाय बांसिन थाबाय थायो बे ओंखायनो बे बाव माइनाय माइखौ बेहाय गायनाय जायो बे बाव माइआ बिनि खोथियानो गोजौ जाखायो आरो औ गोजौ जायो ओखायनो बियो थोरोबा बेखौ गायना होबावो बा अखा हानि दै एसे बुरजा जाबा बावो बे माइखौ थोरोब होनो बा ओ। बियो गोरलैयैनो थैलाङा आरो। बस बा बा आलदा माइ जेरै नोंथां गोथौ जायगायाव बा दै। हानाय बांसिन जायगायाव गायना होब्ला। बे माइफा थैलांनो हमो। बेबायदिनो बे बावमाया ओ दै लोमना थाबावो। बे थाब थैनो नागिरा। बेखायनो गाहाय जायगा बा दै बांसिन थानाय जायगायावहाय जों बाव माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि फिथाइफ्राबो मोज जां बेहाय बांसिन हासार थायो जाय जायगायावहा बा जाय फोथाराव बांसिन दै जाना थाबाय थायो दै लोमबा थाबाय थायो बे हाया बांसिन हासार गोनां जायो मानोना बेनि दैया बे गाहाय जाबाय नालाय जायगाया बेयो। दाब दाब जायगानि ओमफ्राय दैया बोहैना फैयो आरो दैया गावजों बोहैनायजों लोगोसे हासारफोरखौ लाबोफायो औ बेहायनो ओमफाय बे जाय गाहाय जायगा दं बेहाय बियो जमा जानानै दोनथुमजोबो आरो हासार बेखायनो बे गाहाय जायगानि फोथारफोरावहा बाव माइ गायनाया जोबोद मोजां बा बियो फिथाइफोरखौबो मोजां आबादखौ उनावहाय जेब्ला जों मेसें बोथोराव हायो अब्लानोया जों फिथाइखौ बांसिन मोननाय जायो बे माइफोराव बे दुब फोथारावहा नंगौ।
दा नोंथां माने आबाद मावनायनि माखा माखासे थाखोफोर दङ आरो नोंथांनि सेराव एसे आंबो फोरमायना होनो सानदों आरोना नों थां माने ओ र्पास्टावनो। जोङो हा थियारिखौ हाखौ थियारि खालामग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
ओ आबाद मावनायनि थाखोफोर जेरै माने मोसौ एबा गा हारिजों हालेवनानै हाखौ माने ओ गारां खालामनाया जोंनि मोजां आरो नङा होमबा नोंथां हाखौ मोजां खालामग्रोना लानां बिन एवनानै।
औ आं नोंथांखौ मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों दायो। जेरै नोंथाङा बुंबाय। गिबियावनो हाखौ एसे हा मा होनदों एवग्रोना लानांगौ। औ आं मालाबा मालाब बा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों। ओ दैज्लां बोथोर फैनायनि सि गांवानो खा हायाखै आरो ना खा हायै बोथोर फैनायनि सिगांङावनो औ अखा हानाय औ नंङा बेखौ आं बुंनो सानदों खि ओ जों ओनसोलाव आं नुनो मोन ओ अखा हानाय बोथोर फैनायनि सि सिगांङावनो मा हाखौ माखासे मानसिफ्रा बा माखासे आबाद निफ्राय एवग्रोना दोनो एवग्रोनानै गुरै खामना दोनो बिनि उनावहाय जेब्ला अखा हाबाय अखा हानाय लोगो लोगोनो दै नानै बे हाफ्रा गुरै जाना थायो आरो। अब्लानिया थाबनो थाबनो बेहाय माइखौ जों गायनो हायो गुरै जा थाबाब्लानिया आं बेखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो खामो। खोमाना?
औ नंगौ माने नोंथां माने अखा हायाब्लाबो माने ओ ओ दंग' बा नाला माने जावनानै माने दैसा एबा जर ना निफ्राय दैखौ ला बोनाय बो जायो आरो ना नोंथां
नोंगौ नोंथां।
खोनादोंब्ला औ माने अखानि ओ माने ओ जेबो जेंना जेंसि सिबो सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमब्ला नोंथां? ओ माने अखानि थाखाय माने ओ आबाद मावनो हाया माने गोबां माने थालांङो आरो खामानि फोरनो नंङा होमबा नोंथां? ओ बेनिखायनो माने ओ दंग बा नाला खोनानै माने दैसा एबा जरानिफ्राय दैखौ लाबोनांगौ जायो माने जों नुनोबो मोनदों आरोना नोंथां।
नोंगौ आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिबो खामो। ओ जोंनि‌ ओन सोलावहाय एसे दैसा दैमा एसे खम नालाय नाला फ्रा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बांद्राय। दैखौ जों अख हानो मोननाय बा बांद्राय दै बिदि मोननाय मोना जों दंग नालाय ओमफ्राय बोना लाबोनाय। बेखायनो जोंनि ओनसोलावहा एसे गोब्राब। जेब्ला जोंनि ओनसोलाव अखा अखाया खम जायो हानाया बै बोसोराव जोंनि ओनसोलाव आबादाबो। खम जायो। बेनिखायनो जोंनि सोर कारा बा आबादारि बिफान। जि हेथु जोंनि सरकारा बा जोंनि आसाम हादोरनि सरकारा जोंनावहा आबादारि बिफान दं। बे आबादारि बिफाननिफ्राय जोंनि ओनसोलावहाय बरिं होनना बुङो बे बै दै बोखांग्रा औ बे सरकारि बरि गायनाय दं मोनफा मोनफा फोथारावनो मोनसे मोनसे बा मोननै मोननै बेबायदि बरिं गायनाय दं बेखौ अखा हाथाराबा अखा दै बा जेबो गैयाबा दै आबाद मावनो थाखाय बेखौ आ कारेन्टजों सालायो बे बरिंखौ बे बि बे दैजों गावबा गाव दुब्लि फोथारफ्राव जों बे दैखौनो जगायनानै आबाद मावनाय जायो।
माने नोंथां आबाद मावनायनि आरो माखासे नियम हर दोङो नङा होनोमबा नोंथां। माने बरफोरनि माने हारिमुवारि माने आबाद मावनाय नि नियम आरो खान्थिफोरा माने बोथोर माने हा एबा समाजनि खौसेथिनि सायाव माने सोरानानै। दाजानाय आरो ना नोंथां माने गोदोनिफ्राय फ्रायनो बर सुबुंफ्रा माने माखासे थि खान्थि आरो नियमफोरखौ माननानै आबाद मावबोदों आरोना नोंथां माने ओ बोथोरनि नियम जेरै माने आबाद मावनाया अखा आरो बुंनि सायाव सोनार नङा होमबा? नोंथां मे दा नै मार्च एप पिल माने बैसाग दानाव माने हा थियारि खालामो आरो। ओ जुलाइ आगष्ट थावनाव माने ओ गायनाय जायो आरो नों
मे आगष्ट मास दानावहा जों गायगोन ओमफ्राय। नभेम्बरखौहाय जोङो। माइखौ हाहैनाय जायो।
औ औ औ हानाय जायो। नंगौ माने ओ गोदोनि सुबुंफ्रा माने आबाद जागायनो थाखाय थि गोजोन दिनिबा बार सायखनानै लायो आरोना नोंथां। नो गोबां माने गोजोनै गायनो थाखाय ओ थि माने गोजोन। दिन माने सानबारफोरखौ सायखनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ आथिखालाव जों मालाबा नुनो मोनो जों अखा हानाय। बा जोंहा मालाबा बबेबा बोसोरावहा जोंहा मा जायो जोंनि माइ हानाय बा माइ गायनाया उन सिगांबो जायो। मालाबा बा बेबा बोसोर अखाया गोबावजों हायोब्ला जोंहा रायनायफ्राबो उन जायो आरो बबेबा बोसोराव अखाया सिगां हायोबा जोंहा गायनायाबो एसे सिगाङाव जायो आरो।
औ जायो जायो। थारैनो दा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां।
नंगौ जों उननि समफ्राव मालाबा आरो सावरायबावगोन। होननानै आं आसा सा खालामो दायो आं नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय गाहाम
एसेनोसै नोंथां औ गोजोनथों।